हेल' औ औ खोनादों दे बुं।
नोंथां माने नैबे समाव जुदि नोंथाङा ओरैनो फ्रियै दङ। आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानैसो सावरायनो नागिरदों।
औ हागोन दे।
आंनि जे नोंथांजों सावरायनो गोनां आयदायानो जाहैबाय बिबार आरो बिबारखौ लानानै आङो बिथांजों सावरायनो नागिरदों दा आं गिबियावनो बिबारनि सोमोन्दै जाखिनि बाथ्रा मिथियो आंनिफ्राय आङो बुंग्रोनो नागिरदों बेनि उनाव आङो बिबारनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो नाजागोन।
औ दे।
बिबार होननानै बुङोब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायो दा। बिबारखौ नुयोब्ला गासैनिबो गोसोआ दसे समनि थाखायब्लाबो रंजानाय फैयो सोरनिबा गोसोआव माबा मोनसे दुखु दाहा बा साननायफोर दङब्लाबो बिबारखौ नुयोब्ला बिनि जि गुस्थि बे गुस्थियाव दसे समनि थाखायब्लाबो जि मोनसे मिनिस्लुनाय बा गोसोआव मोनसे रंजाखानाय मोनो दा आथिखालाव बेनि बेखायनो बिबारखौ सुबुंफोरा बिबार बागाननि अनगायैबो गावनि जिखिनि न' न'नि लांगोना बेफोरावबो गायनो लादोंसै। दा बिबार होनोब्लाथ' जों मिथिखायो दा जायखि जीया फिथाइ थायग्रा बिफांफोरानो गिबियाव बिबार बारग्रोयो। बिबार बारखांनायनि उनावसो बियो लासैनो फिथाइनि महर मोनलायो जायफोर बिफां फोरा जायफोर बिफां लाइफांफोरा बिबार बारा बिसोरो माने फिथाइ थाया आरो आं बेखिनिखौ मिथिगौ आरो बिबार होननानै बुङोब्ला आथिखालाव बिबारखौ खौ गोबांथार खामानियावबो जों बाहायनाय नुसै दा जायखिजाया गसाइखौ फुजिनाय खामानि बा जायखिजाया इसोरखौ सिबिनाय हाबाफारिफोराव जोङो बिबारनि अनगायै बियो आद्रा होननानै बुंजायो मानो होनोब्ला जायखिजाया फुजा बा इसोर सिबिनाय हाबा फारिफोराव जोङो इसोरखौ फुजिनो थाखाय इसोरखौ गोजोन होनो थाखाय जोङो बिबार बावनानै जों बेखौ फुजिनाय नुनो मोनो। आरो जायखि जाया हाबाफोरावनो जा माने जुलिफोराव जोङो बिबारजों
उम
जुलियावओ जोङो साजायनायफोरखौ नुनो मोनो। जिहेथु बिबारा मानसिनि गोसोखौ रंजाहोयो बेनिखायनो हाबाफोराव बा बेबायदिनो जायखिजाया ओ फोरबोफोराव जोङो बिबारखौ साजायनाय नुनो मोनो। दा बेनिखायनो आं बुंनो सानदों आथिखालाव माने जिखिनि बिबारनि जिखिनि बाहायनाय बे माने जोबनो गैया आरो। आरो जों मिथिगौ खायसे बिबारफोरनिफ्राय जोङो माखासे मानि मोदोम बेसाद बा थावफोर दिहुननो हायो जेरै जोङो सान बिबार बा गलाब बिबारफोरनिफ्राय जोङो मोदोमफ्रु थाव दिहुननो हायो जायफोरनि मोदोमफ्रु बेसाद बा थावफोरनि बेसेना हाथाय बाजाराव गोबांथार बेसेन गोनां आरो। दाबेनि आथिखालाव बा गोदोनिफ्रायनो बेखौ मावबोबाय थादों बिबारखौबो मोनसे फालांगियारि हिसाबै कमारसियेलि माने मानसिफोरा आबाद मावनो लादोंसै। दा ओ लोगोसेनो ओ बिबार होननानै बुङोब्ला ब्ला माने मोनसे बिबार बागानाव मोनसेल' बिबार थायोब्ला मोजां नुवा गोबांथार माने बेहाय गुबुन गुबुन जाथोनि बिबार थायोब्लासो बेखौ मोजां नुयो आरो। आरो आं बिबार होननानै बुङोब्ला खायसे बिबारनि मुंफोरखौ नैबे समाव मख'नो सानदों। जेरै ओरैनोथ' गलाब बिबार थाबाय ओ फामै बिबार थाबाय फामै बिबारखौथ' जोङो भारतनि माहारियारि मोनसे बिबार महरैबो जोङो बेखौ मिथिनो हायो आरो जोंनि आसामनि जि माहारियारि बिबार बेयो जाहैबाय खफौ बिबार आरो ओरै जाहैबाय सान बिबार। गलाब बिबार गेन्दा बिबार बेबायदिनो गोबांथार रोखोमनि बिबारदों आरो आं दा नैबे समाव नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो नाजागोन नोंथाङाबो बिबारनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होदो।
ओ दा बिबार बिबार माने मा ओ नोंथाङानो बुंखालांजोब्बाय जेनेबा बिबारनि बाहायथिनि सोमोन्दै दा बिबारखौ
जोङो गोबां खामानियाव बाहायो जेरै आ माबा मोनसे आं खामानि हमना लाबाय माबा मोनसे जिखुनु नों माबा मोनसे प्रग्राम खालामनो नागिरदों बे प्रग्रामफ्रावबो जोङो बिबारनि जानायखौ जों नुनो मोनो नंगौ बिबानो जा जेनेबा नों बानायनाय बिबारानो जा जों बेफोरखौ जेनेबा बिबारजों साजायनायखौ जों नुनो मोनो। लोगोसे जिहेथु जोङो बैसागु मोसायो नङा होनब्ला। दा बैसागुयाव बै कोफौ बिबा खबौ बिबार जायखौ जोङो आसामनि आ मा होनगोन बेखौ जेनेबा स्टेट माने उम रायजोनि बिबार उम रायजोनि बिबार होनगोन जोङो खब' बिबारखौ नङा होनब्ला दा बै खबौ बिबारा बैसाग दानाव बारो जिहेथु दा जेनेबा मोसानाय मुसर फोननायफ्रावहाय बेफोरखौ जोङो गोबौ बिबारखौ बा गोबौ बिबारखौ जों खानायाव लानानै जों मोसानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ।
दा हिनजाव मानसिफ्रा बैसागु होनब्लानो बा माबा मोनसे होनब्लानो खानायाव बिबार थुना लानायखौ जों नुनो मोनो। जेरैबायदि सोरनिबा हाबा हुखायानो जा हाबा हुखाफ्राव जोङो बिबारनि बाहायनायखौ जों गोबां नुनो मोनो। मोनो जेरै ह हि हौआ हिनजाव आ हौआ गोदान हिनजाव गोदाना जब्ला जुलि जायो अब्ला जुलि जानायाव जों बिबारनि माला गान होनाय जों नुनो मोनो नारजि बिबारखौ बांसिनै माने बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नारजि बिबार दा न'खरफ्रोमबो न'खर न'खर जों जोङो नार्जि बिबारखौ नुनो मोनो बा नार्जि बिबारा जोबोद माने अबेबा मोनसे फुजा पाता लानो जा माबा मोनसे खामानियावनो जा नार्जि बिबारा जोबोद माने गोनां सब जेरावबो सब बिथिङावनो बाहाय जायो आरो खिन्थु जों किसुमान बिबार खौ खिसुमान जायगायाव जों बाहायनायखौ नुनो मोना। जेरैबायदि गलाब बिबारफोरखौ जोङो खायसे मोजां खामानिफ्राव बांद्राय बाहायनायखौ जों नुनो मोना। जेरै माने बेफोरबायदिनो बिबार लायै बिबारजों बाहायनायखौ खिसुमानखौ नुनो मोनो आरो। जेरैबायदि जबा बिबार जमा बिबारखौबो जोङो गासैबो माबायावहाय जों बाहायनायखौ नुनो मोना। नाथाय खायसे बिबार दङ जायखौ जोङो जेरावबो जेरै दाावदै बिबार होनना जों जायखौ गुफुर बारो जे दावरै बिबार औ दाउदै बिबार बेखौ होन ना गुफुर गुफुर जाय बार फिसा फिसानो गिदिर गिदिर जे थायो जे औ बेखौ ओं बेखौ बिराद बारो जे बिबारा बेखौ जोङो गासैबो खामानियावनो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बे बै बिबारखौ जेब्ला सोरबा मेगन
खायसेनि मेगना बिराद गोजा जायोना आरो माबाफोर हाबनानै ख्रेब ख्रेब ख्रेब मोनोबा बै जोङो दाावदै बिबारखौ सेबनानै लाबाबो हामो होननानै जोङो मिथि मिन्थ मोनो आरो बा सेबनानैबो लायो आरो। दा बिबारा जोंनि जेनेबा समाय होनायनि थाखायल' नङा। जोंनि देहानि जों जोंनि देहानि थाखायबो खिसुमान खायसे बिबारफ्रा मोजां आरो बिबार जेरै ज जबा बिबार जबा बिबार बेफोरो जोंनि खानायनि थाखाय मोजां ना खानायाव फोरोबा जोङो खानायानो गोसोम जायो मोजां जायो होननानै जों जबा बिबारखौ बाहायनाय नुनो मोनो। था जों बुंनो हायो जे बिबारा जेनेबा अखल समाय होनाय बा अबेबा बिथिङावल' बाहायनाय नङा बेयो जोंनि ओ मसि जौनि बा मानसि जिउ नों दहायनो नों बुंलांखाबाय ओरैबायदि मोनफ्रु मोननाय खिसुमान बानायनायाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनबाय जेरै जोंङनि देहानि माबाफोर जाबा जों बाहायनाय नुनो मोनबाय लोगोसे जोंनि देलाय मालाय थानाय थानो मोजां मोनो न' सबबो देलाय मालाय थानायावहाय बाहायनायखौबो जों बिबारखौ नुनो मोनबाय दा गोबां गोबां रोखोमनि बिबार दङ जेरै गलाब बिबारानो जा नार्जि बिबार सिखिरि बिबार नङा होनब्ला आरो बिथिंजाय ज-जबा बिबार बिथिंजाय माने बुंबाबा बुंख नो हाया हाया आरो ओरैबायदि रोखोम रोखोमनि माने बिबार दङ जेरै अशक बिबार आरो बिथिंजाय जोङो कृष्णसुरा राधासुरा माने गोबां बि बार दङ आरो जेरै जायखौ होनो समाव एखदम जि बारो नङा बहुत समायना नुयो बेफोर बेफोर बिबारफोरखौ आरो बिथिंजाय माने जानो हागौ आं किसुमान नि मुंफोरखौ मिथिया नाथाय माने रोखोम रोखोम रोखोम जोंनि गेजेराव बिबार दं दङ आरो बिबार बिबारनि बाहेरखौबोुंथ' मिथिखाबाय जे न'खर खौ ओ न खरावहाय गायना लायोब्ला न'खरखौ जेरैबायदि समायसार होयो समायना नुयो आरो जेरै नोंथाङानो दसे आगोलाव बुंलांबाय जे जुदि सोरनिबा गोसोआ माबाफोर ओ मोजां नङा बा दुखु दाहायाव दङ अब्ला जेब्ला बिबार बारनायखौ नुयो जब्ला समायना बिबारखौ नुयो अब्ला गोसोआ एसेबाबो गोजोनो आरो माने ओरैबायदि समायना नुयो जेनेबा गंसे न'खरावहाय जुदि ओ बिबार बागान थायोब्ला बै न'खरखौ जोबोद समायना नुयो आरो जे साननो हायो जे बे न' खरा माने बुहुत मोजां माने मोजां नुयो आरो जायनि न' माने बिबारफोर गैया माबा लांदां लांदां मोननाय बायदि मोनो आरो आरो माने मा गोसोखौ फुरथि मोनो जेब्ला नोङो न'नि लांगोनायाव बिबार गायगोन आरो बिबार गायनानै जेब्ला खराव बारनानै थागोन जेब्ला नोङो फुङाव सिखारनानै बै बिबारखौ नुगोन अब्ला बै माने बैनि गोजोननायानो माने गुबुन आलादा आरो माने जोबो गोजोन्नाय मोनो आरो बेनिखायनो बिनिखायनो आं सानो आरो गासबो बिबारखौ गायनांग मानो होनबा बे बिबारा जोंनि थांना थानायावहाय जोबोद माने मा गोनां होननानै सानो आरो जेरै जों सोरखौबा रोंसारि जायोबाथ' बेवाव मान बावनाय बिबार बावनायखौबो जों नुनो मोनो नङा होनब्ला जेरै माबा मोनसे फाथियोब्ला बेयावहाय जों बिबार बारखौ नुनो मोनो बेखाय माने बिबारा जोंनि थांना थानायावहाय जोबोद गोनां होननानै आं सानो आरो माने
जुनिया आखुथाय दङ जेरै सेवालि बिबार सेवालिनि बिबारा हरनि समावल' बारो आरो सेवालि बिबारखौबो जोङो ओ ओंख्रि जानायफोरावबो बाहायो जेरै अनलाफोरजों जायो आरो सानबिबारनि मोनसे आखुथायाइखौ आं मिथिदों आब' आं नुथाराखैबाबो आं मिथिदों आरो माने सान बिबारा ओरैबायदि बिनो माने जेथिं सारोंथारो बेजोंसो मोखां जानानै थायोनो आरो सान बिबारा
औ औ औ जागोन दे औं औ औ